औ नोंथां खोनादों ना नोंथां? औ खोनादों नोंथां हेलौ औ नोंथां खोनादों।
औइ नै दासो खोनादों नोंथां।
औ औ गोनां
नोंथां
औ
अब्ला बिदिबा जों दिनै आबहावाखौ एबा आबहावा जा थासारि सोलिबाय थादों।
औ
बेखौ माबोरै जोङो आबहावाखौ साफा खालामनो हायो एबा गोग्गो खालामनो हायो बेफोरखौ जोङो सावरायनोसै नामा दिनै नोंथां माने आबहावाखौ मा बोरै जोङो गोग्गो खालामनानै लाखिनो हायो बेफोरनि मा मा राहा दङ? बेफोरखौ नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां हागोन नागोन।
औ
दा नोंथां आबहावा दा मानसिया जुदि मोजाङै थांना थानोब्ला मोजाङै गावनि जिउखौ दैदेनलांनोब्ला गिबियावनो जोङो आबहावाखौ साखोन सिखोन लाखिनांगोन। दा आबहावा बुङोब्ला
जोङो बेखौनो फोर ओ बेखौनो बुजियो दि जोंनि सोरगिदिं थानाय गासैबो दंफां लाइफां जिब जुनार हाजो हाला हायेन जौवेन गासैखौबो ज' ओदाजानानै जा मोनसे थासारि सो सोमजिदों बेखौनो आबहावा होनो दा बे आबहावाया एबा गोबां गाज्रि गोहोम गोग्लैलांगासिनो दं माखासे मावथायफोरनि थाखाय बेनि थाखाय दा सुबुङा माख खासे राहाफोर नेमखान्थिफोर लाखिनो हायो बे आबहावाखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय दा गिबियावनो बुंनो थाङोब्ला जोङो सुबुं माहारिया गोबां मावनांगौ हाबाफोर दङ आबहावाखौ मोजां लाखिनो थाखाय दाइग सुबुं सुबुंनि गिबि थास एबा सेथि मावनांगौ हाबायानो जाबाय सुबुं अनजिमा बांनायखौ होबथानाय दा बुंनो थांङोब्ला आबहावाया गाज्रि जानायनि गाहाय जाहोनानो जादों सुबुं अनजिमा बांनाय बे सुबुं अनजिमा बांनायनि थाखायनो बुहुमाव जेसेबां दायो जेंनानि मोगा मोगि जानांदों बे बेफोर गासिबो जेंनाया आ ओ सुबुं अनजिमा बांनायनि थाखायनो जागासिनो दं सुबुं अनजिमा बांनायनि थाखायनो दा जोंङो हाग्रा बंग्राफोरखौ दानस्रांनांगौ जादों जायनि थाखाय जों दंफां दानफाय नांगौ जादों सुबुं अनजिमा बां बांङोब्ला थानो थाखाय जायगा नांगौ जानायलाय हाग्रा द बंग्रा दानस्रांनाय लोगो लोगो दंफांनि अनजिमाया लासै लासै खमायलांगोन आरो लोगोसे दंफांखौ जोंनो बायदिसिना मुवा बेसाद बानायनायनि थाखाय नांगौ जायो । लोगोसे ओ दंफां दानफायनाय लोगो लोगोनो जोंनि बारमणडलाव कार्बन डाइ अक्साइड गेस आ बांगोन अब्ला जोंनि बुहुमाव बिदुङा लासै लासै बांलांनो हमगोन। आरो बे बिदुं बांङोब्लानो गोबां रोखोमनि जेंना सोमजियो जेरै - गिबियावनो खरान रानस्राव बोथोर जागोन अखा हायै- जायनि थाखाय गिबियावनो गाहाय गोहोमा सुबुं अनजिमानि सायावनो गोर ओ गोग्लैगोन रानस्राव गोरान बोथोर जायोब्ला । मानो होनब्ला आबाद मावनो गोब्राब जागोन। आबाद आबाद मावनो थाखाय जोंनो थोजासे दैनि- आंखाल जायोबा गोनांथि जायो जुदि दै गैया अब्ला आबाद मावनोबो जोबोद गोब्राब जागोन दा बेनो सेथियावनो सुबुंनियावनो बे गोहोम गोग्लैफिनगोन आरो लोगोसे मोजां मिथिंगायारि ओनसोला लासै लासै बालाबारि महरै सोलायलांनो हागौ अखा हायैनि थाखाय
औ
बिदिनो आरो लोगोसे हाजो हायेनाव थानाय एबा हाजो थिखिनियाव थानाय माखासे बर'बफोरा लासैनो गलिबोनो हमगोन गलिनाय लोगो लोगो लासैनो हायेन फारसे बोहैबोगोन बोहैनाय लोगो लोगो हायेनाव दैमायाव गोरोबफानानै बेनो मा खालामगोन गासिखौबो दैबाना सोमजियो बे जाहैबाय आरो नोंथां आरो लोगोसे दङ गारि मथ हटनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै सुबुं अनजिमा बांनाय लोगो लोगो गारि मथरनि बा बहाबा- हान्थिनाय थाखाय नांगौ जानाय - गारि मथरनि बिबाङा बांसिन जासिगोन सुबुं जमा बांनाय लोगो लोगो। अब्ला जा गारि मटर सोनाइ पेट्रल एबा खनि मुवा बेनि अनजिमाया बाहायनाया बांसिन जालांगोन अब्ला बार मन्दला बिदुङा लासै लासै बांलांनो हमगोन- आरो बेनि अनगायैबो फेक्ट'रि एबा दारिमिन कलकारखानानिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै आरो बायदिसिना लेथ्रा मुवाफोर बेफोरबायदि आरो नोंथां दा नोंथाङाबो मोननैसो बिदिन्थि होनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंगौ नोंथां आं बुंङो आं एफा बुंनो थाङाथ' जाखिनि रोङो आं बिख खौ एसे मोनथियो माने बेखौ फोरमायनो सानदों आं नोंथांनिसिम
औ नोंथां फोरमाइनो हागोन।
औ नंगौ नोंथां। सुबुं अनजिमा बांनाय लोगो लोगो मा आबहावा थासारिया जोबोर गाज्रि थासारियाव मोनहैबाय माने- सहैजोब्बाय आरोना माने जाखिनि माने दा जाखिनि दैबाना आरो बायदिसिना अखा हाया हाफोरा रानस्राव जालांबाय बालाबारि बायदि जालांबाय आरो
टाउन सोहोरफोराव दैबाना जानायनि जाहोना बेफोरनो जि दैनि जाखिनि दै थांनांगौ लामा बेफु बे लामाखौ फांथेनानै एबा होथेनानै न' लुनाय जादों बेनि थाखायनो दैनो थाखाय माने लामा गैया जायनि थाखाय लामा नागिरनानै सुबुं अनजिमानि जाखिनि न' बां दंमोन बेफोरखौ गासै खौबो मा लोमस्रावजोबनानै सिलिंखार खालामनाय जादों बेफोरनि दायनिगिरिया जों सुबुङानो नोंथां
औ-औ
नौ आरो बुंनो थाङोब्ला आसाम सरकारा माने माखासे आयेन राहा लादों होननानै खोनानो मोनदों। माने गंसे न'खराव एबा मोनसे फेमिलियावहाय सानैनि अनगा गथ'खांनो मोना होनना खोनानो मोनदों आङो नोंथाङा मिथिगौ ना मिथिवाथाय? औ जोंनि बे सुबुंफोरा ओरैबायदि जे माने फिसा हिनजावा माने बिमा बिफा एबा न'खरखौ नाया होननानै जोंनि सुबुं अनजिमाया मा हौवासा गथ' नागिर नागिरै जा जेसेबां हालेगै जोङो हौवा गथ' मोना बेखि बे समहालागै मा होनो जोंनि सुबुंफोरा गथ' खांबाय थायो आरो ना नोंथां । बेफोरनि जाहोननि थाखायनो जोंहा मा सानफा एफा माने जाखिनि जोनम' जोनम जादो एबा जोनोम लादो। बिसोर सानसे समाव देरहैगोन नोंथां। दा बिसोरनोबो आलादा न' नांगौ जागोन। बिनि थाखाय न' लुगोन बिनि थाखायनो माने बिफां लाइफां दाननाय जादों आरो बायदिसिना माने आरो जिब जुनार हमना ला अरनबारिफोरखौ जोङो फोजोबस्रांनांगौ जादों
औ औ ।
जायगानि थाखाय न' लुनो थाखाय आरो आबादारिफोरखौथ' बुंनो नङा माने मा बुंगोन दा नोंथां
औ औ ।
आबहौआ बुंनो थाङोब्ला गासै फार्मथिंबो जायो नोंथां हमना ला जों दा नै माइ आबाद मावो माइ आबादावबो जों मा बिगियानेर आदब माने केमिकेल बुस्थु बाहायनानै जों आबहावाखौ जोबोर गुबुंले खालामदों आगोलनि दिनावबा बा गोदो गोदायनि समावबा जोङो मा न'आव बोनायनाय गोबोरखि हासार ना मा बुङो नोंथां?
औ औ जि जिबारि आसार नोंथां ।
औ-औ-औ नंगौ नोंथां । माने बेखौ बाहायोमोन अब्ला जोंहा मा आबहावायाबो जेबो गुबुंले जायामोन नाथाय दानि दोनाव दानि दिनाव मा केमिकेल बुस्थु बाहायनाय लोगो लोगो मा जोंहा जिब जुनार गासैखौबो बुथारलांजोबनाय जादों बेफोरनि गुबै जाहोनानो जाबाय जोंनि सुबुं अनजिमानि लुबैनाय माने एसे गायदों बे गायनायनिफ्राय जों मा नांगौनि बारा लुबैनाय आरोना माइ आबाद मावनानै हमना ला जाखिनि सिगांनि दिनाव जाखिनि माइ दिखांनो हादोंमोन बेनिख्रुइ बांसिन दिखांनो थाखाय नै गुना थाम गुना दिखांनो थाखाय माने बेफोर बिगियान आरो आदब नाय औ बेफोर आदबखौ बाहायनायनि थाखायनो
औ औ बिदिबा नोंथां गाहाय जाहोनानोथ' जाहैबाय माने बांद्राय रां आरजिनो लुबैनाय एबा बांद्राय मुलाम्फा आफाखौ नायनानै बिदि खालामदों नङा होमबा
औ नोंगौ नोंथां नंगौ नोंगौ नोंथां नंगौ
दा नोंथाङा बुंनाय बायदिनो दा जा सुबुं अनजिमा बांनायखौ होबथानो सरकारा गोबां राहा लादों होनदों नोंथाङा आंबो खोनानो मोनदों ओ दा आरो उन्दै बैसोआव जा हाबा जानाय नो थां बेखौबोथ' बन्द' खालामदों
औ नोंगौ नोंथां नोंगौ
औ नङाबा बांसिनानो मा जायोमोन गोदो बा नुनो मोनदों आरो जों समाजाव उन्दै बैसोआवनो हाबा जानाय दा जेब्ला सासे फरायसुलिया जेब्ला फरायबाय थायो एबा दिडिग्रियाव हाबजेनोबा कलेज लेभेलाव आगान होयो अब्लानियानो हाबा जानाय नुनाय बायदिसिना बेफोरबायदिखौ होबथानाय जादोंमोन नोंथां दा हाबा जानाय बैसोखौ बेसेबांनिफ्राय बेसेबांसिम बानायदोंमोन नोंथां नोंथाङा मोनथियो नामा?
नोंथां आङो मिथिनाय बायदिब्ला ओरैनो माने आगोलनि दिनाव जा माने मोनसे आं सानदों दि माने आं एफाग्राब मिथिया माने ससियेल मिडियाआव एफा थाया नालाय आङो आंनि मिथिनाय बायदि ब्ला माने सिख्ला मानसिया
औ
नैजिसे बोसोर बैसोनि नैजि नैजिसे बोसोर बैसो जानांगोन आरोना नों थां ओरैनो बुंनो थाङोब्ला जिदाइन बोसोर बैसोनि उननिफ्राय हाबा जानो हायो नाथाय आयेना एसे सोलायनाय बायदि खोनानो मोनदों जे
औ
नैजिसे बोसोरनि उनावहाय सिख्ला मानसिया हाबा जानो थाखाय मोजां आरो नोंथां आरो हौवासा मानसिया नैजिब्रैनि नैजिब्रै बोसोर बैसो जानाय लोगो लोगो
औ
हौवासा मानसिया हाबा जानो थाखाय रेडि एबा मोजां जागोन होननानै सानना लायो आरोना नोंथां
औ औ नोंथां नोंथां अब्ला जोंनिया समाबो जाथ'बाय दोन्थ'लायनोसै नामा दिनै
औ जागोन नोंथां जागोन रायज्लायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां
ओ आंबो जोबोद गोजोननाय मोनबाय दे